अ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां माने। औ औ मा होनो नोंथांखौ मोनसे आइडि लानानै सो नोंथां। औ रायज्लायनो थाखाय। कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
अब्ला आं मोननैसो आयदा बुंनि ना जने। आथिखालाव दे गोबां बेरायो नङा होमबा।
औ।
बेरायो आरो लोगोसे माने हान्था मेला जोंनिबो। माबा दङ नालाय बेजों। सोमोन्दो दङ नङा होमब्ला गोदोनि सोलिबोदों गोदोबो बेरायोमोन आथि खालावबो बेरायो नङा होनोमबा। बेफोरबायदिनो हा ओ जोंबो सोमोन्दो दं बेफोरबायदिनो बेनि बागै एसे सुंद'यैब्लाबो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां। अ ओ बिदिब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां
फोरमायना होलाय इसे
ओ ओ जों बेदिनो गोजान-गोजान दावबायो
औ
जों गोसोखौ गोजोन मोनो दावबायनानै
औ
ओ गोसोखो ओ जों बिब्दिनो स्कुलफोर फोरजोंबो गोजान-गोजान ओ जायगा बेरायहैनाय जायो। ओ बास गारिजों ओ दावबायनायाव बायदिसिना ओ नांगौ मुवा लाफानाय लाफानांगौ जायो जेरै बेग दै बथल जाग्रा ओ मिथाय सिजोम बेफोरखौ नांगौ जायो गोजान जायगायाव ओ बेरायहैब्ला जेरै जों शिलंआव बेरायहैयो ओ मानास ओ शिबसागर ओ तेजपुर बायदिसिनायाव जों बेराय हैनाय जायो ओ जों बेरायनानै गोसोखौ गोजोन मोनो। आरो बायदिसिना जायगा मोजां मोजां न बां लामाफोराव नुनाय जायो। जायो।
औ
ओ मानसि गुबुन-गुबुन ओ भाषा रायज्लायनाय खोनायोबा-खोनाबोयो ओ आरो जों खाथि खालायावबो ओ बायदिसिना बेरायग्रा उम दं जेरैहाय पिकनिक ओ जाग्रा सुकि ओ दारागाव दं आरो मावजि पार्क बायदि-बायदि दं।
औ
जों बिब्दिनो जानुवारि रियाव गोदान बोसोरनि जों पिकनिक ओ जानो थांनाय जायो। ओ न'खरनि मानसिजों जनो गारि भारा लानानै आरो जों लोगोफोरजों लोगोफोरजोंबो थांनाय जायो आरो
औ
ओ जोंहा उम बेरायहैनायाव ओ रांफोरनि गोनांथि जायो। ओ रांफोरखौ थोजासे लानाया गाहाम। आरो जोंनि थाखाय ओ जों गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जों खस्थ' मोननाय जायो मानो जों जनानैल' थाबाय थानांगौ गारियाव ओ जोंहा शिलंफोरावहाय ओ बेरायहैब्ला हाजो-हाजो बेरायहैनाय जायो जों जायगाफोरखौ बिफां लाइफांफोरखौ जा समायना समायना नुनाय जायो आरो नोंथाङो जों जोंबो जों दावबायनो हायो जों जाहाजफोरखौ गोजान गोजान जायगा दावबायनाय जायो जेरैहाय जाह सायाव दावबायोब्ला जोंहा दैमा दैसायाव ना बेफोरबादि दैयाव थानाय बेसादफोरखौ जों नुनाय जायो आरो
आनो
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसाय
औ मानो होनबा दाउ दावबायनाय लोगोसे दावबायनाया माजों हान्था मेला जोंसो सोमोन्दो दं नङा होमबा मानो होनबा गोदोनि दिनाव माने ओ हान्था मेलानिबो गोबां जेंना जानानै फैयोमोन ना गोदोनि गोबां लामाफ्रा गाज्रिमोन आ नांगौ थानाय बेफोरबायदि गोबां जेंनायाव होयोमोन लामाफोरा फिसा लोगोसेग्राजों बुंफबना थानायमोन नङा होमबा गोदोनि दिनाव बेनि थाखायबो माने गारि मथर मोननो थाङामोन मानो होनोबा गोदोनि दिनाव मथरा गोबां खममोन बेनि थाखाय माने जोङो बेरायनो थांनो बा बेरायनायनिबो माने गोबां उसुबिदा जायो जायगाफोरखौ जेराव थांनो लुबैयो जायखौ नायनो लुगैयो बेफोरखौबो नुनो मोनामोन आरो आरोना आरो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि दिनाव गोबां खोन मोनदों मा होन्ला गोबाङानो टाउन सहरफोरखौ नुफेराखैआानो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनैसिम दिनैथ' दङ नाथाय गोदोनि समाव माने गामिखौनो बारनानै थांनो मोनाखै गोबाङानो टाउन सहरखौ सिनायफ न जेरै मानो होनोब्ला बेनि जेंनायानो जाहैबाय माने लामा दथा लामा सामा गैयैनि जाहोनाव मोजां लामा गारि मथर गैयैनि जााहनाव मानो होनोब्ला गोबां टाउनाव थांनो थाखाय जोंनो गोबां मा होनो बे समाव गारि गैयिनि थाखाय जों थाबायनानै सो थांनांगौ जायो बेनि थाखायनो आरो सावगारि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन बेफोरनि बेफोरनिबो टाउनाव थांनाया गोरलै नङा नालाय बेनि थाखायनो गोबाङानो ओ टाउन सहरफोरखौ बहैनाय जायाखै आरोना।
औ
लुगेदोंब्लाबो बेरायनो लुगैदोंब्लाबो बेफोरबायदि माने जेंनानि थाखाय गोबाङानो नुहैनो नुहैयामोन आरो थांनो हायामोन। नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि जाबोदों माने बेफोर लामाफोरा आथिखालाव गोबां मा मोजां जाबोदों लोगोसे जेरैबो जेथिंबो माने गिदिर गिदिर लामा बेफ्राय आंखाल गैया नालाय गोबां गारि मथर गैयै जाबोदों गारि मथर आं गारिनि आंखाल गैया बेनि थाखायनो जेराव नांगौ जेराव थांनो गोसो जायखौ नायसो बेयावनो जोङो गोरलैयै माने जेबो जेंना गैया जाहे जोङो बेरायनो हानाय जायो। लोगोसे आथिखालाव गोबांनियावनो गोबां न'खरावनो गावबा गाव गारि थायो गावबा गाव। मटर साइकेल थायो नालाय बेफोरजोंबो बेरायनो थायो आरोना। दा बेरायनो थांनो थाखाय जोंनि ओ दा भारत हादरजोंनो नांजाबनानै थानाय भुटान हादर दङ म्यानमार हादर दङ बेफोरावबो गोबां मानसिफोरानो बेरायनो थाङो मानो होनबा भुटान बायदि जायगायाव बेरायनो थाङो बेयो जाबाय मोनसे बेरायग्रा ओ हादोर आरो ना बेयाव गो बिफां लाइफां बुंफबनाय समायना समायना बिबार बागान आरो फाहार आरो जों बुंफबनाय नङा होमब्ला। हाजोजों गोबां गेदेर गेदेर हाजोजों बुंफबनाय बेराव समायना रमायना नायनो मोजां आरो ना बेफोरखौ नायनो थाखाय गो जोंनि ओ सुबुंफोरा बा जोंफोर थांनानै नायहैनो थाङो आरो ना। सोरबा बाय बा मटर साइकेलजों थाङो सोरबाबा गेदिर गारि लानानै थाङो नङा होमब्ला? सोरबाबा ज'यै लोगो नांनानैबो थांनाय नुनो मोन्दों मानो होन बेफोरबायदि बेरायनो थांनायाव ज' ज' थाङोब्लानो माने जोबोर माने गोजोननायबो मोनो आरो फाजों बुंफबनाय बेफोरबायदि जायगा समायना रमायना जायगाखौ जेब्ला जोंनि गोसोआबो जोबोर रंजाखांनाय मोनो आरो ना।
औ
अब्ला नोंथाङाबो माने बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना? फोरमायलांना होनो हागोन ना?
ओ बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैनानै गोजोननाय मोनो आरो।
औ
औ
अमब्ला नोंथाङा माब माबायदि बेरायदोंमोन माबायदि बेफोरखौ बुंना होनो हागोन ना?
औ जोङो बिदिनो उम बाइक एबा स्कुटिफोरजों थांनाय जायो आरो।
औ
जेरै ओ दारागाव सुक्कि मयना फख्रि, मावजि पार्क फोराव थांनाय जायो आरो बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगा जेरै शिलं
औ
ओम मानास बेफोरबायदियाव थांनाय जायाखै आरो बेफोरबायदि खाथि खाला जायगायावनो‌ ओ थांनाय जायो आरो।
औ मानास दा हमना ला मानास हाग्रामायाव थांनो थाखायबो जोंनो माने बेहाय हान्था मेलानि गोनांथि जाया होमब्ला? बाइक ब मटर साइकेल गारि आरिनि गोनांथि जायो नालाय बेजोंबो जोङो थांनानै थायहैनो हायो जेराव जोङो जिब जुनार दाउमा दाउसा गोबां बायदि रोखोमनि जिब जुनार मैदेर मोसा गान्दा बेफोर बेफोरबायदि आरो लोगोसे दाउनि बाथ्राया बुंनायावथ' गोबां दाउ दङ नङा होमब्ला? गोबां रोखोमनि जेरै दाउराय बा मा होनो गोबां माने बायदि रोखोमनि दाउ नुयो। नो आरो ना आरो लोगोसे हाग्रा बंग्राजों बुं फबनाय हाग्रामा नालाय बेफोरबाय नायनानै मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि जिब जुनारखौ नुयोब्ला माने नुफेरिु नुफेरि जिब जुनारखौ नुनो मोनो आरो ना जायखौ जोङो नुफेरबो नुफेराखैमोन बेफोरबायदि जिब जुनारखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
बेफोरबायदि नायनो थाखायनो गोबां हादोरनिफ्राय, नङा होमब्ला? गुबुन गुबुन ओमफ्राय गुबुन हादरनिफ्रायबो दावबायारिफोर फैयो जेराव जोङो हारि गुबुन हादोरनि सुबुंफोरखौबो लोगो मोन नानै माने रायज्लायनो मोजां मोनो न सोरबाबा रायज्लायो सोरबाबा रायज्लाया। बे बेयो गाव गावनि सायाव सोनानै आरोना, थेवब्लाबो हादोरनि सुबुंफोरखौ जोङो नायनो लुबैयो नालाय अब्ला बेफोरबायदि ओ जायगायाव थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो आरो ना, जुदि रायज्लायनो गोसोबाबो बा ओ सावगारि खेबजानो गोसोबाबो बेफोरावबो जोङो ओ मा होनो सुबिदा मोनो आरो ना? बेफोरबायदिनो सहायबो मोनो लोगोसे रायज्लायनानैबो मोजां मोनो। ओ लो गो मोनो आरो बेफोरबायदि बेरायथिंनानैबो जोबोर माने गोजोननाय मोनो आरोना। जोङो ओ उदाङै थानाय उदां समाव बेफोरबायदिखौ बेरायनो लुबैयो मानो होनब्ला लाइमोन बैसोआवथ' बेफोरबायदि लुबैनाया जाखायो नालाय बेरायनो लुबैनाय बबेबा जायगा नायनो लुबैनायफोरा बेफोरबायदि बेरायनायाबो मोजां।
औ।
ओ जुदि जोङो बेफोरबायदि जायगायाव थाङाब्ला बहा नुनो नङा होमब्ला? बेफोरबायदि गिदिर गिदिर गिदिर हाग्रामाफोरखौ बा ओ जेरै हाग्रामायाव थानाय जिब जुनार, दाउमा दाउसाफोरखौथ' जोङो गामि ओनसोल आव थानानै नुनो मोना नालाय, बे बेफोरबायदि हाग्रामाफोराव थांबासो जोङो नुनो मोनो।
औ।
नोंथां मा होनो जोंना समाबो जाबायमोन अब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ। दोनथ'नोसै होमबा नोंथां। गोजोननाय मोनबाय नोंथां, नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै।
दे ओनथां।
औ दे नोंथां